नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ खोनादों। नोंथांनो फन हरनायनि ओ जाहोनानो जाहैबाय माने दायो मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो हरनाय जादों ओ टफिक टपिकआनो जाहैबाय ओ आथिखाल मुगायाव जोंनि बर' लाइमोनफोर एबा बर समाजाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय माबोरै ओ सोलिनानै दं नै बिनि सायाव जों सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन।
दा ओ बिनि सोमोन्दै आंनो एसे सावरायग्रोनोसै नामा नोंथां।
औ दे।
ओ जोंनि दानि लाइमोनफोरखौ ओ बुंनो थांङोब्ला माने गोबां लाइमोनफोरानो फरायनानै ओरैनो ओ दंङ सोरबा सोरबाबा ओ साख्रि एबा गभारमेन्ट जबफोरनि माने बिथांमोननि उन उन खारफागासिनो दङ नाथाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो एबा साफ्रोमबो सुबुङानो जे ओ साख्रि मोनजोबगोन एबा गभरमेन्ट जब नों मोनजोबगोन ए बे नङा बिनिखायनो माने जोंनि लाइमोन फोराबो बेफोरखौ गोसो होनांगौ जे ओ साख्रिनि उन उनल' होसोआ ला बानो ओ गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय माबा मोनसे बे बेफार फालांगि नोंङाबा आबाद मावनायजों खेथि मावनायजों ओ माबा मोनसे जिब जुनार फिसिनायजों ओ रांखान थियारि बिथिंखौ आरजिनो हायो नामा? नै बे बिथिंखौ ओ नायोब्ला माने आथिखाल बिथिङाव जोबोद मोजां माने फ्राय आथिखाल मुगायाव नुनो फ्राय जोंनि बर' समाजनि गेजेरावबो माखासे फरायनानै थानाय ओ सोरबा मेट्रिक पास सोरबा ओइस एस पास सोरबा बिए एम ए ओ फरायनानै थानाय लाइमोनफोरा साख्रिनि उन उनल' ओ गोबां लाइमोनफोरखौनो होसोनाय नुयो। ओ बिनि बेलायाव जेरै दायो गोदान मुगानि एबा बिगियान आदबजों जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो थारुनाबो मोनसे आबाद। थारुनफोरखौ गोबां ओ आबाद मावनानै बेखौ ओ मोजां खेथि खालामनानै बेफार फालांगि खालामनानै बिनि सायाव गोबां माने ओ रां आरजिनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ गुबुनफोरा। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनानै रां आरजिनो हायोब्ला माने ओ गावनि लाइफआ जौगागोन आरो नंगौना नोंथां औ। ओ आरो बेबायदिनो खाथियाव थानाय जेरै ओ साहा गला नोङाब्ला रेस्टुरेन्ट नोङाब्ला माबा मोनसे ओ न'खराव जिनाखि एसे एनै हा थायो बेफोराव आबाद मावनानै जेरै मैगं थाइगं ओ लेस्रा जोगोनार फथल जिंखा नै न'नि बारिफ्राव बे फोरखौ हाय मोजां आबाद जा एसे हा दङ बेफोर बेफोराव नो मोजां खेथि खालामनानै ओ हाथाय बाजारफ्राव फानहैयोब्ला माने बेजोंबो जोंनि न'खरफोरा एबा लाइमोनफोरा जौगागोन ओ बेखौ नुहुरो आरो नों थां
औ नंगौ।
नोंथाङा बेफोरबायदि बिजनेसफोर एबा मैगं थाइगंनि बेलायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ माबायदि जाजानो लुबैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ
नोंथाङा बुंलांनाय बादिनो ओ जों जोङो बे जोंनि ओनसोलफोरावहाय जोङो बेफोरबादिनो ओ सोलिनायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोङो गोबां जोङो फरायोब्लाबो ओ गोजौ सोलोंथा लासि बेयावबो जोङो बे सरकारि साख्रिखौ जोङो मोननो थाङा नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
बेनिखायनो जोङो गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो बारहोआलासे ओ बेफोरबादि आबाद बायदिफोर मावनानै आरो गावनि आथिङाव गसंथानो थाखाय खाय गावनि ओ नांगौखिनि बे बेसादफोरखौ ओ बायनानै लानो थाखाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो फिसा फिसा माबा मोनसे मावनानै लानाया जोंनि थाखाय गोनां औ बिदिनो जोङो ओ गोबां जोङो आथिखालाव बेखार जानानै जों थानायखौ नुनो मोनो‌। ओ जोङो
गोजौ सोलोंथाइ लानायावबो जोंहा गोबां जोंहा रांनि ओ आंखाल जायो ओ जोङो
जेरै जों फरायसालि ओ फरायसालिमाफोराव फरायनायफोराव जोङो ओ सर कारि ओ फरायसालिमाफोराव फारायो। ब्लाबो जोंनिफ्राय गोबां रांनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां ओ बि दिनो जोंहा फरायनाय समाव ओ गोबां ओ बिबांनि रां जोंहा खरसा जायो। ओ बेफोर रांखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो ओ ओ जोंनि ओ लाइमोनफोरा जोङो ओ सरकारि ओ साख्रिनि उन उनल' जों जोङो ओ खार फायो ओ बेयाव जोंहा गोबां ओ गोबां जोंहा खहा जालाङो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो बे फोरबायदि ओ बेफोरनि उन उन खार ओ खारफायायालासे नो जोङो ओ नाजानोबो नांगौ जोंनि थाखाय ओ जोङो बेफोर खौबो नाजाबाय थानांगौ आरो ओ बेनि अनगायैबो जोङो बेफोरबादि न'फोराव ओरैनो थास्लाय स्लाय ओ गावनि हानाय खामानिखौ जोङो मावनानै लानांगौ आरो ओ बिदिनो जोङो ओ
ओ लाइमोन ओफोराथ' जोङो जोंनि लाइमोनफोरा ओ गोबाङानो ओ बेफोरबादिनो ओ बेखार जानानै थानायखौ जों नुनो मोनो जेरै बेरायनाय ओ बायदि ओ लोगोफोरजों ज' ज'यै ओ बेरायलायनाय ओ जालायनाय लोंलायनाय सावरि जालायनाय बायदि खालामनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? ओम बिदिनो ओ बेराय जानला मानला समाव बेरायला बायालासिनो ओ गावनि ओ गावनि थांना थानाय बे गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय गावनि जाखिनि हानाय बे खामानिखौ मावनानै गावनि नांगौखौ आरजिनानै लायोब्ला मोजां।
मोजां मोजां औ।
औ खायफा लाइमोनफोरा बुजिनो रोंनाय खायफा लाइमोन फोरा बेफोरबायदि जायाबो खायफाया गोबां नाजानायनि गेजेर जों गावनि ओ जिउआव जाफुंसार जानायखौबो जों नुनो मोनो।
मोनदों औ औ नोंगौ। नों थाङा मोजां बाथ्राखौनो बुंलांदों। आरो जोंनि सानना नायो ब्ला जेरै दायो जोंङो लेटेस्ट गोबां आबादफ्रानो हाइलाइट जागासिनो दङ ससियेल मिडिया जों एबा निउस लाबफोरनि गेजेरजों एबा पेपारफोरनि गेजेरजों जेरै ओ थु रमुस मावनानैबो लाख लाख खामायनायखौ नुदों। आरो चक्लेट ओ कख खवा चक्लेट बेफोर बाग गान एबा आबाद खालामनानैबो गोबां रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोन दों आरो जोंनि सा ओनसोलावथ' गय होनोब्ला जोबोद जायोना। नैबे गयफोर खौ ओ फुलि खालामनानै ओ नार्सारि खालामनानै बिफां लाइफांनि बिबार फुलि हो न, गय फुलि होन, चक्लेट फुलि होन नैबेफोरखौ माने खा थियाव थानाय बबेबा गलानि साइडफ्राव नङाबा बबेबा लामा साइडफ्राव नैबेफोरखौहाय जुदि नार्सारिफोर खुलिनानै नोंनि रोंनायखौ ओ दिन्थियोब्ला माने बैसोरबो हेल्प मोनगोन। आरो बे बिफां लाइफां फाननायनि गेजेरजों जोंनि ओ समाजारि एबा मिथिंगायाबो माने मोनसे मोजां प्लेटफर्माव फैगोन होननानै सानो आरो। नै बेफोरजोंबो जों जोंनि लाइमोनफोरा थांनानै थानो हायो। आरो आरो बे बेफार फालांगि एबा मावनाय होनोब्ला जेरै दायो ओ फानलु फानलु आबाद मावनानैबो गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो गोबां ड्रागन ड्रागन फ्रुइट नैबेफोरखौ गोबां जि बिघा नैजि बिघा थामजि बिघा नैबेफोरबायदि लोगो नांनानै मावोब्ला माने गावनि लाइमोन बैसोआ ओरैनो थाङालाबानो बैसो थानाय समावनो बेफोरबायदिखौबो मावलाङोब्ला गभारनमेन्ट जबफोरनि फ्राय जानगाराव थानानै माने बेखौबो लोगोआव लां फाबाय थानानै जुदि साइडआव बेफोरखौबो रांखान्थि मददनि गेजेरजों मावलांबाय थायोब्ला माने लाइमोन बैसोआ ओरैनो थाङा एबा गावनि न'खर खुंनायाव म माबा मोनसे ओ हेल्प। जाहैगोन नामा नैबे खोथाखौ नुहुरो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
आरो बेजों लोगोसे जेरै जोंनि गावनि न'खरखौ खुंलांनो थाखाय ओ रांखान्थि एबा रांखावरि आरजिनो थाखाय न'खराव दाउ अमा फिसिनानैबो ओ बोरमा आरो ओ ब्रयलार फार्म आजिखालिथ' बुहुत नुनो मोनदोंना? गभारनमेन्टनिफ्रायनो माने बयलार ओ बयलारफोरखौहाय माने ओ गामिफोराव फाथायहरनाय नै बेफोरबायदि फार्म खालामना नैबो ओ जोंनि लाइमोनफोरा माने गावखौ गसंथानो हायो हायो एबा हागोन नामा होननानै ओ साननो मोन हरनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोरजोंनो माने ओ गावखौ सासे ओरैनो थाया एबा सा ख्रिनि उन उनल' खारफाया होननानै ओ साननानै लानो हायो नामा नोंथां ना?
औ नंगौ औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनाया टाइमआबो जाथ'बाय नामा नोंथां?
औ जाबाय।
हामबायसै नोंथां।
औ गोजोन्थों।